हेलौ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि जासि हरबाय नोंथांसिम
गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ दिनै जोङो बे समाव बर'फोरनि मैहुर खालामनानै जानायनि सायाव रायज्लायनोसैना नोंथां औ मारै सिखार खालामनानै जायो बेबायदि आ नोंथाङा बुंदोंलै नोंथांमोनथिं मा मा माने सै खार खालामनानै जायो मैहुर खालामनानै जायो बर'फोरा नोंथांमोनथिं जा
बे मैहुर खालाम औ बे मैहुर खालामनायाथ' जोंनि बर' हारिनि बुंनो थाङोब्ला ओ गोदो गोदायनिफ्राय जा जोंनि आबौ आबै बा आयंमोन बिस सोरो आ महि खालामनायनि जाबोदों मानो होनब्लानो जोंनि बर' हारिया ओ हादान एबा बिदि हाग्रा बंग्रा थांनानै हाग्रा सिफायनानै न' लुनानै संसार जायो होननानै ओ बुङोब्लाबो गाज्रि जानाय नङा जों हायेन ओनसोलाव
नंगौ
ओ बेनि थाखायनो जोंनि ओ बर' हारिया सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बेबायदि एसे हाग्रा जायग याव थानानै ओ आबाद मावो आरो बेजों लोगो सेम आ बे ओ जा मैहुर ओम मैहुर खालाम नानै आम जिउ खुंबोदों आरो दा मै मैहुर खालामनो थांनाय बुङोब्ला जों ओ जेरै आं बांद्राय समावनो बिदि थांफेरबाय थानायथ' बिदि नङा बाट आ मालाबा मालाबा ओ आं सानो जे गावनि बे जा गोसो ओ मानसिफोरनि गोसो आरोना
अ
बे ओ गोसोफोरनि ओ मोजांनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला दे मैहुर खालामनानै बेयावहाय बिसोरो मोजां मोनो जेनेबा गावनि गोसोखौ मोजां मोनो आरो बे मैहुर खालामनानै मोनबोनाय जा ओ बेदर एबा जानाय लोंनाय बेफोर बे फोरखौ बयजोंबो न'आव एबा बयजोंबो रानज्लायनानै ओ मोजोमसे ओ जानानै जाय सुखु मोनो
नंगौ नंगौ
बेखौ नागिरनानै जोंनि बर' हारिया मैहुर खालामोमोन आरो सिगां
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ औ
दायो नोंथाङा बे बर' हारिनि मैहुर खालामनायनि सायाव एसे बुंनानै होदों नोंथाङा जा मोनथिगौ औ
नंगौ नोंथां ओ मैहुरखौ जों बर'आ गोदोनिफ्रायनो खालामबोबाय थादों आरो दासिमबो माने जोबजोबाखैबाबो दाबो समाय समाय खालामो आरो बर'फ्रा नाथाय गोदोनि समाव बिराद बानायोमोन आरो मैहुर खालामनानै जोंहा जेनिखि ओ बै समाव ना बेदर बायनानै जानाय बेबायदि जोंहा माने हुदाबो गैयामोन बर'फोरा ओ बिदिनो थांनानै मैहुर खालामनानै लानानै जानानै फै जाफैब्रबनाय बेबायदि गोबां जों माने नुनो मोनो आरो ओ जेरै जोङो जोंङो उन्दैफोरनिफ्राय जों उन्दै उन्दै बे समनिफ्राय जुदि जों ओ नायहरोबा माने मालाय महबो खालामोमोन बर'फोरा बा आंबो गोबां सार थांनो मोनदों जेब्ला समाव ओ जोङो माने उन्दै समाव आरो जोंबो मेरलाथार गोबनो थांनो मोनदों जों माने खाथियाव मोननाय खौहाय बांसिन मैहुर खालामनाय जायो आरो जेरै सेसा माखासे दाउ मोफौ बेफोरखौ जोङो खालामनाय जायो आरो
ओ
सा होनना बुङोबा जोंहा फेसाखौथ' सास सानजों मोना नालाय नोंथां बिनि थाखायनो माने गामियैनो सेंग्राफोरा सेंग्राफोर गोजा बा सेंग्रा बोराय ज' लोगो लानानै थांनाय जायो नोंथां हो
औ
औ ओमफाय ज' थांनानै ओ सेसाखौ ओ मैहुर खालामनो थाङोबा दिनखौ नायनानै थांग्रोयो दिना दिनै माबायदि जेरैहाय हमनानै ला अखा हानाय बोथोराव बांसिन सेसाखौहाय मैहुर खालामनाय जायो आरो सान्दुं सान्दुं गोस सायावहाय बारा खालामनाय जाया मानोना सेसाखौहाय गावनि खुलि गावनि खुलि होनो जेरैखि सेसा थाग्रा यावसो दल' दलद नायनानै बांसिन हमनाय गावनाय जायो आरो बेखौहाय बिनिखायनो सान्दुं गोसायावबाथाय बियो ओ गावनि खुलियाव बारा थाया गावनि आदार नागिरो बावहाय बावहायबा थाङो बिनिखायनो सान्दुं गोसायाव हमनाय ओ बेखौ होनाय जाया आरो ओ जोङो बिखौ बांसिनै ओ अखा हानाय बोथोरावहायसो नांनाय जायो जेन' हमनानै ला दोनै अखा हागासिनो दङ बेयावनो सोरबा सेंग्राया बुङोबा माने सोरबा सासे गामिनि लाइमोनफोरा बुङोबा थ' सेसा होय सै बा मैहुराव थांसै बेफोरबायदि बुङोबा जयै थांनाय जायो आरो जयै थांनानै ओ ज'नो मोनसे जेनबा मोनसे हाग्राखौ नायबाय हा सेसायाथ' हाग्रा गिदिराव थाया नालाय नोंथां हाग्रा फिसायावसो थायो ओमफाय बि खायनो बै ओ हाग्रा फिसायावहाय बै सेसा थाग्राखौहाय जेनबा थाल लानानै जयै बेंनानै ओ जयै बेंसिगोन ओमफ्राय सानै साथामा बै खुलियाव नायसिगोन आरो जे बे सेसाया दंना गैया जुदि दङबा बेयावनो गावसोमनाय जागोन आरो बेखौ बे गावनि थाग्रा जायगायावनो बेयावनो गावनाय जागोन आर रो बेखौहाय आरो जुदि सेसाया जुदि ओ बेयाव गाव फ्रामजानानै जुदि खारोबा ओ बै सोरगिदिं बेंनानै थानाय मानसिफोरा बेखौहाय ओ बुथारनो सेस्था खालामगोन आरो बा बुथारगोन आरो बेबायदि ओमफाय बिदिनो लानानै फैनाय जायो जों सेसाखो बिदिनो खालामो बिनि उनाव जयै फैनानै ओ होखांनायनि उनावहाय जेब्ला मोनबोबाय नालाय सेसाखौबो मोनबोखांनाय उनावहाय गामियावहाय सावनानै आरामनो बिगुर थिगुर फोसाबजोबनानै जिबु थिबु गारनानै जों सेसा गोदायो ओमफाय बिनि उनावहाय जाय जायफोरा होनो थांदोंमोन ज'नो मैहुराव थांदोंमोन बैसोरनो गास बो एफा एफा एफा रानजोबो आरो बिदि राननानै ओ बे बेदरखौ गावगा बागाव न'आवहाय लांनानै जाहैनाय जायो आरो रोखोम रोखोम जों जानाय सोरबा आलुजों एवजायो सोरबा नोरस सिं जों एवजायो सोरबा गाव गोाजा एवजायो आरो बिदिनो सोरबाया बेखौ ओंखामजों जायो सोरबाया जौजों जायो बेबायदि आर हाग्रानि बेसाद नालाय नोंथां माने बेफोरो माने बिराद माने आफसुस जायो आरो माने जानो लुबैनाय बेबायदि थायो नालाय मानसिफोरा हाग्रानि बेसादखौथ' मोनजाबाय थाया नालाय आरो दा दा नोंथाङा मालाबाफोर माने बिदि मैहुर खालामनो थांफेरबायना आरो मा माखौ मैहुर खालामो नोंथाङा खोन्थालाय एसे
ओ दा दायो आं सिगाङाव नुदों आं सिगाङाव नुदोंल' आं गावआ थांफेराखै आरो जों आं सानो जे बेफोरबायदि मैहुर खालामनाया ओ सिगाङाव हा साबजायोमोनब्लाबो दानि जुगाव बारा साबजाला आरो बे मैहुर खालामनायाबो ओ बुंनो थाङो माबा मानि एसे गाज्रि बा इलिगेल बुंजायो आ दा जों सिगांनिखौ सिगांनि बायदि थासारिखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जे बे समाव बे ओ जेनेबा जों जा ओ थागिबि मानसिफोर बेफोर हाग्रा बंग्रा थायोमोन नालाय बेखायनो ना हमनाय एबा बे ना हमनानै लाबोनाय एबा मुहुर खालामनाय बेफोरबायदिया जोंनि जिउ खुंनायनि मोनसे राहामोन आरो दा बुंनो थाङोब्ला बे बै समाव बे जोंनि हारिमुआव गोलैयो होनबाबो गाज्रि जानाय नङा। ना नाथाय दानि दानि बिथिङाव आं सानो जे बे फोर मैहुर खालामनायफोरखौ ओ एसे खमायनाया मोजां जागोन। जोंनि हारिमुनि मोनसे ओ बाहागोमोनब्लाबो
नंगौ
औ आरो बै समावथ' नोंथाङा बुंनाय बायदि दा आं साना ओ जे मानसिफोरा ना बा बेफोरबायदिखौ बांद्राय फाननाय बा बेफोरबायदि ओ फालांगिनि थाखाय ओ ना हमनाय बा माबाफोर बेफोरबायदि खालामनाया बहुद ओ गोबां खमोन बेनि ख्रुइ बा-बांसिन मानसिफ्रा गावनो थांनानै लोगोफोरजों ज' जानानै बा गामिनि मानसिफोरजों थांनानै हमनानै बा मैहुर खालामनानै नै जानाया खौ बांसिन साबसिन मोनोमोन आरो।
औ
औ नोंथाङा मा सानो बेनि सायाव
नंगौ ओ नों दानि बुंनाय बायदि मैहुरा दानि जुगाव इलिगेल नाथाय बे न'आ जे गासिबो इलिगेल बे नङा ओ माखासे जोंहा माखासे बस्थु जे बुस्थुखौ जोङो जे बस्थुआ जोबलांबाय जों बैफोरखौ जानाङा बे सैथो बेफोरो इलिगेल जोन आरो जोंनि थाखायनो नांगौ मिथिंगानि थाखाय समाय होनो थाखाय माने गाफ्रोमबो बुस्थुआ थाजोबनांगौ जि बुस्थुआ गोबांथार दं बेखौ जोंहा जानांगौ सिखार खालामनानै जायो ना मानानै जायो। जोंहा गोदोनिफ्राय जाग्रा नियम दंखौ खायो नालाय जों जायो आरो औ आरो बैफोर गासिबो माने इलिगेल नङा जेरैहाय जोङो अमा थावख्रि होनो जेखौहाय अमा थावख्रि बेफोर अमा थावख्रिफ्रा गै औ बेफोर गैला बेफोरखौ माने मोननो थांला ओंखायनो बेफोरखौहाय मोननानै लाबाबो जाफिननाङा आरो बेखौ फरेसनो गथायहरनांगौ जि बुस्थुआ माने गोबांथार दंबावो औ
नोंथाङा दा अमा थावख्रिनि ओ बाथ्रा बुंबाय बे जे अमा थावख्रि बेखौथ' उम बुंनो थाङोब्ला बे अमा थावख्रिया मा हाग्रानिमोन नामा
हाग्रानि अमा औ अमा थावख्रिया ओ हा ग्रानि अमा अमा फिसा फिसा बे बारा देरा हा औ बारा देरा आरो बे बेफोर जोबनो थांबाय आरो बेखौ नुनो मोनला औ
आंनि लोगो सासे नोंथां बेयो ओ आं खौ बुंदोंमोन आरो जेब्ला आं फरायबाय दंमोन ओ बे बेसोरनि जायगायाव अमा थावख्रिनि बेबायदि ओ ओ अमा थावख्रि फिसिनाय जादों आरो गोबां
उम
आरो बे अमा थावख्रिखौ जोंनि बर'फ्रा सिगां बयबो न'आवसो फिसियोमोन नालाय ओ आं बेखायनो आं सानाखैमोन जे बेयो हाग्रानिमोन होननानै आं
ओ नंगौ नोंथां नंगौ बे हाग्रानि बे अमा थावख्रिया ओ बियो फास केजिसोल' जायो बे बारा देरा
औ औ
गिदिरथार जायोबा बे पास केजिनि बारा जानाय नङा आरो बेफोरखौ हाग्रानि ओ इंराजियाव बेखौ मारैबा हक ना मा होनो माने पिक हक ना माबा मोनसे बुङो नोंथां पि हक ना माबा मोन से बुङो खोमा बेखौ आङो बारा गोसोआव गैला मा बुङो इंराजियावहाय बे आरो औ औ आदसा नोंथां जोंहा समाव जामाय दिनै बेसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ औ औ औ नोंथां औ दे गोजोनथों नोंथां गोजोनथों